औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओरैनो दङ नोंथां।
ए आङो नोंथांजों बर'फोरनि न' लुनाय खान्थिनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
ओं सावरायजागोन दे।
औ बर'फोरा न' लुनायाव उखुमनि थाखाय औवानि फेराय खानायखौ जों गोदो गोदाय नि दिनाव नुबोयोमोन आरो उखुमाव फेरायखानाय याव औवा गोरलैनि थेवोलखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोनाय जायोमोन आरो। बर'फोरा गावनि गोजोन नबथिनिफ्राय गोजाम नबथिनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावबो खारस्लाय लांनांगौ जायोब्ला न' लुनो न' लुगोन गोदान जायगायाव साहाथिं नमा न' लुनायनि ज अखाखौ थोजासे जायगा दोनखानानै सानजाहा बाख्रि लुग्रोयो आरो। गुबुन गोजान जायगायाव खारलाङोब्ला गावबा गावनि सुबिदा बायदियै न'खौ लुनानै लाहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। नबथि एबा न'खर बोस्लायनायनि सिगां बाख्रि लुबोनाय लुग्रोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बेनिखायनो बर'फ्रा मिथिस' हायै समनिफ्रायनो मानसिनि सोदोमसाया थांनानै थानायनि थाखाय जुजिनायनि गेजेरजों बोहैबोबाय थानायखौ जों नुदों। बेनिखायनो दिनै मानसिनि सोद्रोमसिया उदै सुफुंनायनि बाथ बाथ्राखौसो जों सिगांग्रो सानग्रोनांगौ जायो आरो बेनि खायनो बर'फोरा न'खराव माइनि बाख्रिखौ थांना थानायनि रांखान्थि रा-राहानि गुबै नेरसोन महरै जों साननानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिनि अनगायैबो सोरबा न'खरनि बाख्रिनि अनजिमा आरो बाख्रिनि गेदेर उन्दैखौ नायनानै बे न'खरनि रांखान्थियारि हालोदखौ जोङो मोनथिनो मोननाय जायो आरो। बाख्रिखौ जोङो न' लुखांनायनि उनाव साहाथिं नमा बाख्रि लुखांनायनि उनाव जोङो न'मा न'खौ साहाथिं लुनाय जायो आरो। न'मा न'आ गोदोनि दिनाव जिदाइन मुनि फ्राय नैजिनै नैजिबा मुसिमहालागै गोलाव थायोमोन आरो। न'मा न' लुयोब्ला बर' कसारिफोरनि गेजेराव फारनै मुदानि खुन्थियानि खाथियाव थानाय खुन्थियानि खोमा एबा जांख्लायाव दिरुं खानायनि नेम गैयामोन आरो बर'फोरा फोथायनाय दंमोनदि फोथायनाय बायदिब्ला आरो फारनै मुदा खुन्थियानि खाथिनि खुन्थिया खोमायाव दिरुंखौ दिरुंजों खाबथायोब्ला बारहुंखाजों जुजिनानै थानाय फेर फाथिनानै थानाय जायो होननानै फोथायनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन। बियो नेम आरो फोथायनाय आरो बर'फोरनि बर'फोरा नाम नमा न'खौ इं-इन्जुर दुमस'नानै मोनथाम खथा खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बे मोनथाम खथा फोरा जाहैबाय ओं गिबियावनो सानजानि खथाखौ इसिं बुंनाय जायो आरो गेजेर खथाखौ अखं आरो सोदाबनि खथाखौ खफ्रा होननानै बुंनाय जायो आरो गोदोनि दिनावथ' जों दाहोना रुवाथि लानानै ग्रोम ग्रोम न'खर खुंबोनायखौ जोङो आबै-आबौनिफ्राय खोनानो मोननाय जादों। दाथ' दानि दिनावथ' बिदि गैलिया थेवब्लाबो गोदोनि दिननि दाहोना रुवाथि गोनां न'खर जायोब्ला एबा न'खरनि मादाव हाबा जायो सेंग्रा मानसि आरो मावग्रा मानसि थायोब्ला आरो बिसोरनि थानायनि थाखाय न'खरनि खाबु बायदियै लांगोना खाथियाव गंसे बाहेरा न' लुनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेखौ बर'फोरा सौरा न' होननानै बुंनाय जायो बे न'खौ गोजाननि बाहेरा मानसिफोरा हराव उन्दुनो थाखायबो बाहायो आरो बियो गोदोनि बर' कसारिफोरनि आरो आथिखालनि आसामनि उन जालांनाय उम हारिफोरनि सेंग्राफोर थाग्रा बैसां न'नि थालांनाय नेरसोन आरो बर'फोरनि सौरा न'आ न'आबो गुबुन न'फोरबायदिनो न'खरनि गोजान गोनां नङा आरो गोनां न' आरो सौरां न' थानायनि जाउनाव गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफोरा थोंजोङै सिथ्ला गेजेराव हाबफैनो मोना आरो न'खरनि आब्रुथि आब्रुथि हेंथा गैलाया जायो आरो बिनि उनावहाय सौरा न' लुखांनायनि उनाव जोंनो ओ जों बर'फोरा आबादजों थांनानै थानायनि थाखाय आबाद मावनो थाखाय जोंनो मोसौ मोसौ नांगौ बिनिखायनो जोङो मोसौ गलिखौ मोसौ गलिखौबो मोसौनो थाखाय लुनानै होनाया गोनांथार आरो मोसौ बिनि थाखायनो जों मोसौ गलिखौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो दाबो बर'फोरनियाव मोसौ गलि थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो उम बर' बर'फोरा समाजनि न'खर उम समाजनि बर'फोर समाजफोरनि न'खरा गलि न'नि सोरगिदिं इन्जुर दुमनाइ ओ इन्जुरदुमालासिनो लांदाङै दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो गोदो गोदायनि फोथायनाय बायदिब्ला मोसौ गलि न'खौ बाख्रि न' खाथियावनो लुनांगौमोननो नाथाय आथिखालाव साफ्रोमबो बे नेमखौ मानिनायखौ जों नुनो मोननाय जाया आरो बाख्रि न' बायदिनो बर'फोरा आबादारि न'खर गलि ननि उन्दै गेदेरखौ नायनानै न'खरनि रांखान्थि राहानि हालोदखौ मोनथिनो हानाय जायो जायो आरो बर' कसारिनि न'खराव गेदेर बाख्रि न' आरो गेदेर गोलाव न' गलि न' थायोब्ला दाहोना गोनां नेरसोनल' नङा बियो नुयोब्ला हाबा जायो सिख्लाफोराबो मेगनाव गोग्लैयो होननानै बुङोमोन आरो गोदोनि समाव बे मेगनाव गोग्लैनाय आयदायाव सा बर'फोरा बर'फोरनि गेजेराव सोलिबोनाय मा माखासे खुगा मेथाइ दङ बे खुगा मेथाइफोरानो जाबाय दाउखा हाबनाय न'आवलाय सिला हाबनाय न'आवलाय आंखौ दा बिलाइ आफा गसाय आंखौ दा बिलाइ आफा गसाय होननाय आरो आरोबाव माइ बाख्रि नुनाय मोसौ गलि लुनाय आंखौ बिलाइ आफा गसाय आंखौ बिलाइ आफा गसाय होननाय सल' दङ आरो बेबायदिनो जोङो बर'फ्रा गुबुन दाबसे जायगानि उम गावनि गावनि न'खौ एंगारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव लुहैनो गोनांब्ला जों बेबायदिनो गिबि गिबियावनो बाख्रिखौ लुखांनायनि उनाव न'मा न' लुनाय जायो आरो नाथाय दानि दिनाव जोङो बांसिन न'मा न'खौसो सिगांग्रो बाख्रिखौ बांद्राय गोनांथि सानालासिनो सिगांग्रो न'मा न'खौसो लुग्रोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नों थां दानिया आंनि बुंनांगौआ एसेयावनो जोब्बाय नोंथाङाबो माबा मोनसे बुंनांगौ दङ नामा?
औ नोंथां मा होनो आङो नोंथांजों जोंनि मा होनो सानफ्रोमबो जिउआव माखासे दैनि बाहायनायफोरनि सोमोन्दै सावरायनायसै जागोन ना नोंथां
औ
जोंना दैआ मा होनो जोंना सिखारनायनिफ्राय लाङोन जोङो मा होनो हरनि जोङो दै नांगौ नङा होमबा नोंथां जोंनो गिबियावनो जों खानाय लोगो लोगो मोखां आथिं आखाइ सुगोन बिनि उनाव लोंगोन दुगैगोन आरो मा होनो बेबायदिनो संनाय खावनाय जोंना गासिबो जोंनो मा सोरोंनायनिफ्रायनो दै नङाबा जों मा मानसिया थांनानै थानो हाया आरोना जेनबा दैखौ मा होनो आरो जों दैखौ बयबो गिबियावनो जोंना दैखर दंखल दैमा-दैसा, लैथो-लैथोमा बिलोफोरनिफ्रायबो नङा होमबा नोंथां आरो जों मा अखा हादैनिफ्रायबो जोङो दैखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
ओमफाय जों बे दैखौ मा होनो
जोंना बे लोंनाय सानफ्रामबो मा होनो मोखां सुनायनिफ्राय लानानै लोंनाय दुगैनाय जोंना मा ओंखाम संनाय ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बेफोराव बाहायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा होन मा खालामनांगौ जोंना समखौ जोङो मा साखोन सिखोन लाखिनांगौ नङा होमबा नोंथां जि जोम सुनांगोन जोङो न' बांफोर सुनाय बिनि उनाव मा होनो बिफां-लाइफांफोराव दै होनायाव बाहाय नांगोन जोङो आरो जों मा जों मोसौ मोसाफ्राबो थांना थानांगोन नङा होमबा नोंथां मोसौ मोसा गैयाबा जों माजों आबाद मावनो जोंना मोसौ मोसौफोरनो मा दै लोंनो नांगोन आरो जोंनो मा आरो माखासे मा होनो बायदि मैया जोंना दारिमिफोरनि खामानिफ्रावबो जों मा दै नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां अबेबा जोंहा माखासे मा होनो मेचिनफोरखौ सालायनोबाबो जोंनो दै नांगौ जायो आरो जों मा दैनि गेजेरजोंनो जोंहा मा माखासे गोहोफोरबो बाहायनो हायो आरोना गोहोफोरबो दिहुननो हायो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जेरै मोब्लि गोहोफोरबो मोननो हायो नङा होनबा नोंथां दै माबानानै जोंहा
औ
बेफोरनि अनगायैबो जोंङो दैखौ जों संनाय खावनायावथ' नांखागौ जोङो सानफ्रामबोनि लोंनाय दुगैनाय जि जोम सुनाय बेबायदिनो
बेफोरनि अनगायैबो जों दैया जोंनो मा गोबां खामानियाव बाहायजायो आरोना जों फ्रामबोनि दै गैयाबा मा होनो जों दाथ' मा होनो गोलोम बोथोराव मा होनो दुगैनायानो दुगैबाय थानांगौ जायो नङा होमबा नोथां गरमनि थाखायनो आरो जोंना मा होनो दुगैनायनि उनाव जों मा ओंखामाव होनांगोन इनि उनाव ओंख्रि संनायावबो नांगौ जोंना आरो लोंनाय बेनि अनगायैबो जोंना मा दैया जोंनि माखासे मा जेनेबा दैलाङाव मा होनो जाबा ओमफ्राय अखा हाबाय थायोब्ला जोङो मा बे दैया जों मा होनो सुबुंफोरनि माबा खहाबो खालामनो हायो आरो जोंनो बिदिनो बांद्राय अखा हालाबायोब्ला जों मा दैबाना जायोब्ला जोंना मा मालाबा जोंना खहाबो जायो नङा होनबा नोथां जोंहा दैबानाफोर जायोबा जोंना मा होनो आबादफोर खहा जायो जोंनाया बिनि उनाव हा खुरखालाबायनाय जायो आरो जोंना सुबुंफोरा मा जायो माखासे सुबुंफ्रा जेनेबा न दैै जोंनि सुबुंफ्रा हाबो खुरखाजानानै जोंना मा जायो थानो जायगा गैयि बा सोरनाबा आबादफोरा जोंना दै बानाजों लोमनाय जायोबा बुखारलांजायोबा जोंना मा जायो जोबोद मा होनो उनाव जानाय लोंनाय बा थानाय जायगानि मा होनो आंखाल जानांगौ जायो आरोना जों बेबायदिनो जोंना मा होनो जोंहा मुलाम्फाथ' दंखायो जोंहा जोङो सामफ्रामबोनि जिउआव बाहायनाया आरो जोंना मा जोंना खैफोदबो लाबोयो आरोना आरो जों मा होनो जुदि जोङो दैखौ सानफ्रामबो जानला मोनानला बाहायबाय थायोब्ला जोंना मा जागोन जोंना दैया मा होनो लोंग्राथ' जाया जोंना जों दैखौ मोनलाबायोबाबो दैमा दैसाफोराव जों बेफोरखौ लोंनो हाजोब नङा होनबा नोंथां मानो होनबा जोंनि थाखाय बे दैफोरा मा होनो गासिबो दैफोरा जोंनि थाखाय मा देहानि थाखाय मोजां नङा जों दैफोरखौबो जों लोंनो हाया बेनि थाखाय जों मा हा सिंनि दैखौसो जोङो लोंनो हायो नङा होनब्ला नोंथां जोंनो आरो बे हा सिंनि दैखौनो जोङो दुगैनायाव बाहायो जि जोम सुनायाव बाहायो बेफोरखौ जों मा जों दैखौबो रैखाथिबो खालामनांगौ आरो ना मानो होनबा जों बे सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंना दै नङाबानो जायाना ओंखायनो मारै जोङो दैफोरखौ जानला मानलाबो बाहायगारनो नाङा आरोना जोङो जेनेबा बै बे मा होनो दै नालाफोरखौ जोङो मा जानला मोनला नागारलाबायनो नाङा आरो बै मा होनो जेनेबा जोङो जाखिनि नांगौ बेफोरखौल' बाहायनांगौ आरोना जोङो संनाय खावनायफ्रावबो जेनेबा आरो जों मा जों संनाय खावनायनि उनाव जोङो बै माइरं सुनायनि रन्दैखौ थायोना जोंहा आरो मैगं सुनायफोर माखासे बेफोरखौ जोङो मा जोङो बिफां फुलिफोर बा बिबार फुलिफोराव होनोबो हायो आरो जोंना जोंना जेबो खहा खालामोना रन्दैफोराथ' बिदि बाहायफिननो हायो आरोना जों होमबा जोंना दैया एसे मा होनो रैखासे जायो नङा होमबा नोंथां
अ
ओ जोंना मा होनो जोंना दानि जुगावथ' जोङो दैखौ मा होनो आखाइजों सानला नङा होनबा नोंथां बेनि थाखाय जोंहा मा जायो माखा से मोब्लिबखौ गोहो नांगौ जायो जोंहा बिनि रावाव जोङो मा माखासे मोब्लिब गोहोनिबो बाहाय गारनाय जायो दैयाथ' जोंनिया खहायानो जाखायो जोंना मुब्लिबजों बांद्राय मा होनो बांद्राय दिहुननायनि जाहोनाव बेबायदिनो जोंना मा होनो जोंना माखासे हारा बा गोरान ओनसोलफोराव जोंना मा सुबुंफ्रा दैनि थाखायनो जोबोद खस्थ' जायो नङा होमबा नोंथां जोंनिया दासो मा होनो गावबा गाव नखर नखर मा होनो दै दंकलफोर दोननानै बा मेसिनफोर दोननानै जोङो लानो हानाय थासारि जाबाय जोंहा सिगाङावथ' बेबायदि थासारियाव गैयामोन बेनिखायनो थाखाय गोदोनि सुबुंफ्रा मा जायोमोन सिगांनि जेनेबा दै गैयि ओनसोलनि सुबुंफ्रा जोंना मा गंसे मा होनो मोनसे गामिनि मोनसे दैखरावनो जोंना गोबां सुबुंफोरा बेनिखायनो मा जोबोद खस्थ' गोथौ गोथौ जायो नङा होमबा नोंथां दै गैयि मोनै ओनसोलफोरनि दैैखरफ्राथ' जोबोद खस्थ'यै मोननांगौ जायोमोना जोंना गथ' गथायफ्राबो बेफोरनिफ्रायनो दै रोगानांगौ जायोमोन बे दा जोंना मा होनो दा जोंना एसे सुबिदासिन जाबाय आरोना जोंना बे